औ खोनादों ना
औ खोनादों
ओमफ्राय बिनानावखौ गोबाव जाबायमोन राय्लायनो मोनैया माखासे आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय बिनानावनो आङो फन खालामदोंमोन बिनानाव रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन आदा रायज्लायनो
बिनानाव जे जोङो जे दा जों बर' हिसाबैथ' जोङो ट्राइबेल नङा होमबा आरो जों ट्राइबेल फोर एबा जायफोर जोंनि खाथि खाला थानाय ट्राइबेलफोर बिसोरो थारमाने बुंनाय बायदिब्ला जोङो आंबो एबा जोङो जोंनि देहानि थाखाय माबायदि जोङो साखोन सिखोन थानांगौ एबा जोंनि देहायाव मा मा जायोब्ला जों मा खालामो ओ बेफोर ओ माखासे जोङो मि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं एबा मुलि हारिनि बिलाइफोर एबा बिफांफोरा ओ बिफांफोर दङ, बेफोरनि बागै सावरायनो थाखाय आं बिनानावजों दान्दिसे सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन बिनानाव नों नोङो समखौथ' होनो हागोन ना बिनानाव
औ हागोन आदा
बिनानाव बिदिब्ला मुलि हारिनि जा मैगं थाइगं एबा मुलि हारिनि बिफां बिलाइफोर बेफोरनि बागै बिनानावा आंनो एसे एसे फोरमायग्रोनो हायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानोमोन बिनानाव। एसे फोरमायग्रोलाय बेनिनो।
गिबियावनो गोदो गोदायनिफ्राय सुबुं माहारिया रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय खायसे मैगं थाइगंखौ सुबुं माहारिया बुथुमनानै जाबोनो रोंदों। बेनि गेजेरावनो जेरैबायदि जों सासे सुबुङा लोमजायोब्ला एबा बायदि बेरामजों भुगिनाङोब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगंनिफ्राय जोङो बेफोरखौ खाथिंनानै जायोब्ला बेनिफ्राय लोमजानाया हामोमोन आरो। जेरैबायदि जों जेरैबायदि जों एसे लोमजाख्रुब बायदि मोनोब्ला जों मिथिंगायाव मोननाय जेरैबायदि माना मुनि, खिफि बेन्दों, जोग्लावरि सना फुलि आरो बिनि अनगायैबो जोंना उसुमै
उम।
खानसिनसा बायदिसिनाखौ मोजाङै खांथिंनानै जोङो बेखौ बानलु बोरदोनजों लकेल दाावजों जल खालामना जायोबा जोंनि लोमजाख्रुबनाया हामोमोन होननानै जोंनि आबै आबौनिफ्राय जों मिथिनो मोनो आरो बेखौ जों बो लोमजाख्रुब बादि मोनोब्ला जों संनानै जायो आरो बेनि अन गायैबो जेरैबायदि खायसे सुबुंनिया गन्थंनि गुंग्रेब बायनाय बायदिसिना जायोब्ला बेवहाय जों खानसिनसा बिलाइखौ सिफ्लेनानै बिनि बिदै एबा रसखौ जों गन्थंआव सोनानै लायोब्ला जोंनि बे गन्थंनि गुंग्रेब बायनाया हामो। बेनि अनगायैबो जोंनियाव जन्दिस बायदि बेराम जायोब्ला जोङो सलिं बिलाइ एबा खख्लिंनि बिलाइखौ जों नास्राय नाजों फुदुंनानै एबा संनानै जायोब्ला जोंनि जनदिस बेरामा हामो होननायखौ जों मिथिनो मोनो।
औ बिनिनो
जोंनिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि फेनाल खुगा फेनाल खुगा होननाय लाइ बिफांखौ जोङो ओ जेरैबायदि जन्दिस जानाय सुबुंनि खर'सा सिङाव सिफ्लेनानै दोनोब्ला एबा फेनाल खुगानि बिलाइनि रोदाखौ जोङो आथिं आखायाव खानानै लायोब्ला जोंनि जनदिस बेरामा खमायो होननानै जों मिथिनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनिया जेब्ला उदैनि प्रब्लेम एबा उदै सानायनि प्रब्लेम जायो अब्ला जोङो लेवा बेन्दों बायदिसिनाखौ फुदुंनानै एबा लेवा बेन नोंनि बिजौ गोरलैखौ जायोब्ला जोंनिया उदै सानायखौ हामो होननाय आं खोनानो मोनदों बेनि अनगायैबो फां जेब्ला सासे सुबुंनियाव उदैनि प्रब्लेम गेस बायदिसिना जायो अब्ला हालदै गोथां खौ फुङावनो देग्लिनानै गाइखेर बायदिसिनाजों लोङोब्ला हामो होननायखौ आं नुनो मोनदों आरो आंनि न'खराव आं बेखौ बाहायनायखौबो नुनो मोनदों।
औ
जेब्ला सासे सुबुंनियाव एलारजि एबा फिथर बायदिसिनाया जायो अब्ला निम बिलाइ बायदिसिनाखौ जों दै गुदुङाव होनानै सिफ्लेनानै दुगैयोब्ला माननाया खारो।
उम
आरो जेब्ला सुबुं माहारिया गगा मोननानै गुजुख्रेबबाय थायो अब्ला थुलुंसि बिलाइनि रसखौ बेरेमोदैयाव गलायनानै लोङोब्ला जोंनि गुजुनाया हामो बिनि अनगायैबो जोंहा लोमजा खुरबाय थानाय जायोब्ला सेवालि बिलाइखौ देग्लिनानै बिनि रसखौ लोंहोयोब्ला गथ' उन्दैफोरा गोसा लोमजानाया हामो होननायखौ आं आबैनिफ्राय खोनानो मोन्दों।
औ
बेनि अनगायैबो
औ
जोंहा जेब्ला लिभारनि प्रब्लेम जायो अब्ला फुङाव पाथे गाजा बिलाइखौ देनानै बिनि रसखौ लोंनो हायोब्ला हामो।
औ
दा बिदिब्ला आदायाबो फंनैसो खोन्थानानै होदो बेनि बागै
औ जागोन बिनानाव आङो नों जेसेबां बिनानावा दा आंनो खोन्थालांदों आङो गोबां मा माखासे बिथिंखौ साबसिनै मिथिनो मोनबाय बिनानाव नंगौ जों ट्राइबेल हिसाबै बुंनाय बायदि जायो जेसेबां मुलि दङ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनखायो दा द डक्टरफोरानो होन एबा जों जायफोर स्पेसियेलिस्ट बिसोरबो मुलिखौ मानिफ्राय मोनदों जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोनदोंना बेफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलि मोननाय बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बेफोर बेदर बेलानिफ्राय मोननाय बेफोरखौसोथ' दिनै मुलि बानायदों नङा होमबा नाथाय जोंनि आजै आजौ एबा जों ट्राइबेलफोरा मेनलि बेफोरखौ जों सिनायखायो आरो बबे लोमजानायाव एबा बबे माबा जोंनि देहायाव माबाफोर जादों नामा बेखौहाय जोङो मिथिंगायाव बबेखौ जायो बा मा जायो बबेखौ जानाङा बबेखौ जानांगौ बेखौ मिथिजाखाजोबनाय बायदि जोङो बेखौ सोलोंनानै फैखादों एबा जोंनो बेखौ बाइकखौ हरनाय बायदि जोङो मोनदाङो आरो जे उदै सानायाव दहायनो बुंदों जे गोखा बुस्थु जाहोदों जोंनो नङा होमबा निम बिलाइनि जाहोदों हयथ' उदै सानायाव जोङो समफ्राम बिलाइ गोरलैखौ साबस' होयो जाहोना मानो जोंनि उदैयाव मा थायो जोंनि बान्दारावहाय एसिड थायो थारमाने हाइद्र'क्ल'रिक एसिड बियो थारमाने मा जायो मालाबा बारा जायोबा माखौबा जाफ्लांनानै बारा जायोब्ला जोंनाव उदै सानाया जायो नालाय बे एसिडखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय गोखा मुवाया मेनलि मा जायो खारैयारि जायो खारैयारि जानायखाय बेखौ जानाय लोगो लोगो जोंनि खारैजों एसिटजों रियेक्सन जानानैहाय निउट्रेलाइस जायो। बे बिनि थाखायनो गोखा मुवाखौ जोंनि आबै आबौआ जाहैयोमोन आरो अब्ला जोङो माखौ जानांगौ नै जोंहा ट्राइबेल हिसाबै मिथिखानाय जाहैबाय दा एसे लोमजानायाव बिनानावा दहाय फोरोंलांनाय बुंलांनाय जा ओ मा होनोमोनलाय जोंहा बानलु रोसि लोंनाय बानलु रोसि लोंनाय लोगो लोगो जोङो स्रां मोनो बेखौ बिनानावा दहायनो खोन्थाखादों बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव जोंहा मुलिफोरा जोंनि मिथिंगायावनो दंखायो ओरैजाय बेबायदिनो गुजुनायावहाय जोङो मा बेरेमोदैजों हाइजें हाइजें आरो मा होनदोंमोन थुलुंसि बेखौ सिफ्लेना लानाय लोगो लोगो मा जायो जोंनि गाराव मानिे जा गुजुनाय बियो थारमाने हामलांनाय बायदि जायो अब्ला बेखौबो जोंनि आबै आबौआ आजै आजौमोनहा जोंनो फोरोंलांखानाय बायदि एबा जोंहा मोनसे गियान दंखायो बायदि जोङो मोनदाङो आरो एसे सिगाङाव बिनानावा फोरोंलांनाय बे फतगाजाखौ लोङोबा जोंनि देहाया मोनसे मुलाम्फा बिनानाव जे रावबोथ' मिथियामोन नाथाय जों ट्राइबेला बेखौ लोंनांगौ होननानै मिथियो पाद गाजाया ओरैबायाददि मुलि जे जोंनाव बुंनाय बायदि जायो जोंनि किडनि अंग'आवहाय मा जायो अन्थाइ जायो नङा होमबा बे अन्थाइखौहाय जोंनि बे फाादगाजाया मा खालामो आवलि होनानै गलि होनानै जोंनि बे माबाजों इउरिनेलजों थांहोफायो आरो बियो ओरैबायादि मुलि जोंनि थाखाय बेखायनो बे जोङो बेफोरनि बागै मिथिखानाय बायदि जानाय जायो आरो बिनानाव आरो गुबुन फारसे बुंनो थाङोब्ला जोङो जुदि गाबोन आथिं आखाइ बुओब्ला जोंनि आथिं आखाइया थै गैयो नङा होमबा बे थै गनायखौ जोङो गोदोथ' डेथलारि गैयामोन ना नाथाय माजों कन्ट्रल खालामोमोन जोंलाय माजों होबथायोमोन जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनखानाय माखासे मुवाफोरखौनो सिफ्लेनानै होनानै जोङो अ बे आथिं आखाइ बुंनाय एबा दोलाबनायफोराव होना होयोमोन जेरैहाय लेवा बेन्दोंखौ आथिं बौनायाव सिफ्लेना होयो हयथ'बा जोङो थुलुंसिखौ आथिं आखाइ बौनायाव सिफ्लेना होयोब्ला जोंनि बे मोदोमनिफ्राय थै गनाय बेफोरो थाबसिनै बन्द' जायो होननानै जों फोथायो आरो नंगौबो जोंनाव आखाइ आथिं फोराव जुदि माननाय सानाय जुदि जायोब्ला जोङो बबेबा बिफांनि बिलाइखौ हयथ' लेवा बेन्दों हयथ' जार्मन हयथ' थुलुंसि बेफोर बिलाइखौ जोङो देलानो देफ्लेनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनानाव बिदिबा बिनानाव गोबां बिथिङाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलि मैगं थाइगंआनो होन एबा बिलाइफोरानो होन ओ जोंखौ थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो बिनानावनिफ्राय आङो गोबां मुलि मैगं थाइगं एबा बिफांनि मुलिफोरखौ मिथिनो मोनबाय दिनै ओ साबसिन गोजोननाय मोनदों बिनानाव बिनानावा आरो फंनैसो माबाफोर बुंबावनांगौ थागोन नामा
औ आदा आङो दसे समनि गेजेराव मोननैसो मुलि बिफांनि बागै बुंबावनोसै जेरैबायदि जों खायसे सुबुंनियाव हाथ हाथाइाव एब्फौ जानाय एबा हाथाय सानाय बायदि जायोब्ला जों जेरैबायदि हाथाय सानानै थिं थिं अरदक ब्ला जों बुकुल बिफांनि मोदोमखौ जों हाथायाव अरहाबनानै लायोब्लाबो हाथाइ सानाया खमियो होननानै आं नुनो मोनदों आरो जोंहानि हरावबो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरै हाथाइयाव एम्फौ जायोब्ला आथिया थालिरनि मादा सिङाव थानायखौ जोङो सान्दुं गोसायाव देग्लिनानै होयोब्ला बेनिफ्राय। जोंनि जाय सुबुंनियाव हाथाइ एम्फौ जादों बे सुबुंनि हाथाइ एमफौ। एम्फौआ गयो एबा खमायो बेखौबो। नुनो मोनदों बिदिब्ला दा जोंना समाबो जाबाय।
औ जागोन बिनानाव दे उनफोराव मोजाङै सावरायलायनोसै आसा खालामो बिनानाव। बिनानावा इयुनाव मोजां दावगालांनो हाथों बिनानाव बिदिबा दिनै सावराय। खौ बेखिनियावनो दोनथ' बिनानाव।
औ गोजोन्थों आदा।